नोंथां औ खोनादों नोंथां।
खालामदों नोंथां।
ओ दङ आं दा जिरायनानै दङ।
अ जामुं जाबाय नामा।
जामुं जानानै जिरायनानै दं नै दा।
अ आङो। नोंथांजों माने मोनसे। आयदानि सायाव सावरायनो होननानै। फन हरदोंमोन आरो। फ्रिबा सावरायनो हागोन नामा।
औ हागोन हागोन हागोन।
औ माने आङो आयदाखौहाय। ओ जोंनि। गोदो गोदायनि जिहेथु सोलिबोबाय थानाय। जिहेथु सलबाथा। एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो आं नोंथांजों। नोंथांजों ए फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन मानो हाया जानो दा जोंना। सलबाथानि बाथ खोथा बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदायनि खोथाखौ जोङो। रायखांगोरनांगौ जायो नङा होमबा मानोना सलबाथा जोंहा मेनलि सलबाथा ओंखारनाय जेननाय हिसाबै जोंहा आबै आबौमोननि खुगानिफ्रायनो ओंखार जेननाय आरो बे आरो बेख बेखौ बुंनो थाङोबा जे सलबाथायादे माबा मोनसे मुवा बेसाद बेखौ जों बुंनो हाया। बे जाहैबाय मोनसे खाहानि बायदि जों बुंनो हायो। जायखौ जोङो आबै आबौनि खुगानिफ्राय ओंखारबोनाय एबा आबै आबौनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानाय बे जाहैबाय मोनसे सलबाथ था यै जोङो आबै आब बौनि खुगा सल बेफोरबायदिबो बुंनो हायो जों दा।
औ औ
दा मेनलि सलबाथानि खोथाखौ बरायखांनो थाङोबा जोङो गोदो आब आबै आबौमोना खोन्थानाय हिसाबै जोङो आबै आबौमोननिफ्राय ओंखारनाय हिसाबै जोङो सलबाथाया जोनोम जानाय होननानै बुंजायो। थारमाने सलबाथानि बाहागोफोरखौ बुंनो थाङोबा जोंहा सलबाथनि बाहागोफोरा गोबां बाहागो दं जेरै समाज हानजा सोमोन्दो थानाय माखासे सु सलबाथा दङ जेरै हारिजों सोमोन्दो थानाय माखासे सलबाथा दं जेरै मानसि सुबुं माहारिनि आखल आखुजों सोमोन्दो थानानै माखासे सलबाथा दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे महाराजा महारानि रानि राजा बेफोरबायदिनिबो माखासे सोमोन्दो थानानै माख मोनसे सल बाथा दङ। बेफोर जाहैबाय आबै आबौ बौमोना गावसोरनो गोसोखांनानै एबा गावसोरनो सुजुनानै मोनफा मोनफा गावसोरनि जिउनि जाबोनाय माखासे जानाय जाथायफोरखौ लोब्बा लानानै बिसोरो जमायै मोनसे सलबाथा महर रै आबुं होनाय आरो। आरो गोदोनि दिनावथ गोदोनि दिनाव जोंहा लिरनाय फरायनाय बायदि आखा बेफोरबायदि लिरनानै दोननाय माबा आदब खायदा गैयामोन नालाय बेनि थाखाय बेफोर गावसिनि आबै आबौमोना गावसिनि जानाय जाथाय एबा जालांनाय जाथा थाय बायदि आरिफोरखौ गोसोआव थानाय जाखिनि बेफोरबायदि जानाय जाथायाइफोरखौ जोङो खुगाजों खुगा बुंलायलायनानै बेखौ मोनसे सलनि महर होनाय जायोमोन आरोखि। दा बेफोरबायदिनो सोमजियो आरो आबै आबौमोननि। खुगानिफ्राय बेफोरबायदियैनो सल' बाथा महरै मोनसे सोमजिदों आरो। जेरैबायदि आबै आब बौमोननि दिनाव संसार जाबोनाय एबा जालांनाय जाथाय जा दुखु दाहा ओंखाम मोनजानाय एबा ओंखाम मोनजायै रसा नांनाय। माबा मोनसे खैफोदाव। गोग्लैनाय बायदि आरिफोरखौ गोसोखांनानै एबा। दुखु जानानै एबा सुखु जानानै बेफोरबायदिनो मोनसे खुगाजों खुगा एबा सोरनिबा खुगायाव एबा गथ' ग'थायफोरनि खुगायाव जोंहा गोसोखांहोनानै फोरमायनानै माने बेफोरखौ खुगाजों खुगा बास्लायहोनानै जोंहा सल' बाथा महरै। फोरमायोमोन आरो एबा। सोमजिहोनाय एबा। जाखांहोनाय आरो सल'बाथा महरै सोरजिनाय होनजायो। दा जोङो सल'बाथाखौ मेनलि। हिसाबै जोंहा गोदोनि आबै आबौआ खोन्थानाय हिसाबै जोङो आबै आबौनिफ्राय ओंखारनाय हिसाबै जोंहा आबै आबौमोना जों गावसिनि। फिसौ एबा फिसौलाफोरनो खोन्थानाय जायोमोन आरोखि। जेब्ला मोनानोसै। ज मोनाबिलि टाइमाव गोदोनि टाइमाव लेखा फरायनाय आरिनाय गैयिनि जाउनाव गथ' ग'थाइफ्रा मोननाय समाव मा खालामनो मा मानो बेफोरबायदि टाइमाव गथ ग'थाइ। फिसौला फिसौलुफोरखौ बोरै आबै आबौमोना लाफानानै। गावसिनि जानाय जाथायफोरखौ। खौ मोनाबिलि टाइमाव खथाय अर सायनाय गोजां बोथोरबा अर सायनाय एबा गरम बोथोरबा जोङो सिथलायाव जिरायनाय बेफोरबायदि जिरायनानै जोंहा गुवारै खोन्थालायनानै बेखेवलायोमोन आरो गावसिनि। जालांनाय जाथाय बायदिफोरखौ गोबां दुखुनि गेजेरजों एबा दुखु जानाय जाथायफोरखौ दुखुजों फोरमायनोसै एबा सुखु जानाय जाथायफोरखौ सुखुजों फोरमायनोसै खुसि जानाय जाथायफोरखौ खुसिजों फोरमायनोसै बेफोरबायदि मोनफा मोनफा। ग्रुप लानानै फोरमायलायो आरो फिसौला फिजोफोरनो। आरो माखासे समाज दानाय। समाज दानाय माखासे आरो गावनि न'खर दानाय न'खर लाइफनि बेफोरनि बागैबो माखासे गोबां सोमोन्दो थानाय आबै आबौमोननि सल'नि खुगानिफ्राय ओंखारनाय सल'फोर जोङो मोननो हायो आरोखि। नाथाय दानि मुगायाव गोबां। खम बिबांनि नुनो मोनसै आरो। ओ नोंथाङाबो एसे। फोरमायनो हागोन नामा बेफोरनि बागैनो?
औ हागोन नोंथां जिहेथु नोंथां। नोंथाङा दानि। फोरमायलांनाय जिथु सल'बाथा बेफोरबायदिनो जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'नि गेजेराव। जिहेतु सल'बाथाफोरा आबै आबौमोननिफ्राय जिहेतु मोनसे। बे गोदोनि समावथ'। जेहथु जों मिथिखायिआनो जेरै लिरना दोननाय खानथि गैयामोन होनबा जोंहानो। रोङामोन होनजायो। जायनि गेजेरजों। जिहेथु सासेनि खुगानि फ्राय गुबुन सासेनि खुगासिम। बे ज बे सलबाथा। बास्लायै बास्लायै बास्लायबोनानै। जिथु आथिखालसिम। थांनानै थाबोदों। बेफोर सल बाथा। थारा सरासनस्रायै जिथु थांनानै थाबोदों होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो गुबैयै आबै आबौमोननि मुंखौ मखनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जिथु गोदो गोदाय जों जे खोनानो मोनदों जे जोङो जेसेबांनाखि सलबाथ थाफोर खोनायोमोन बे सल बाथाफोरखौ जोंहा जिहेथु आबै आबौमोना जोंखौहाय गोजां बोथोरनि बा गोजां बोथोरनि अर सायनाय समाव खोन्थायोमोन बा जोङो गरम बोथ जोंनि जेतु मोनायावहाय आरामनो रप बार बार नाय जिथु लांदां सिथ्लायाव फजनानै जोंनो खिथाबोनायखौ जोङो खोनाबोदों
औ।
गुबैयै बुंनो हारो बुंनांगोन आरो जिथु आबै आबौमोननानै जे फो बे सलखौहाय गुबैयै फैथांनानै ला सफैगासिनो दङ। लोगोत नोंहा बुंनाय बायदिनो जिहेथु सलबाथानि गेजेरजों गोबां समासात सावगारि बेर खांबोयो बे नों जेथु गोदो गोदायनि हमना ला जेरै रायजो जानाय गोदो गोदाय जोंहा जे मोनस खायो जोंहा बरखौ मोन जिसमाव राज जादंमोन रायजो दंमोन जिहेथु बैफोरनि सोम फोन्दैबो बे सलबाथाफोराव जिहेतु बेरखांदों सरासनस्रायै जि बे सलबाथाआ सोमजिनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय समाजारि सावगारि
औ न न
थाङोब्ला गोदोनि समाव जिबायदिनोखि सोलियोमोन बा जिबायदि ओ जिउनि खुंथाया जिबायदियै सोलिबोगासिनोमोन जि बायदिनिखि जोङो थांनानै थाबोगासिनो दंमोन जिहेतु बेफोरखौनो एसे लिरनानै जिहेथु खिथानाय महरै जिहेथु जायजोंनिखि जोङो रंजाखांनाय मोननाय जोंनि गोसोआ बेफोर एसे बानायदेरनाय जिहेथु सिस्टेम बैहाय बे सलबाथाफोरखौ खोब बुंनो थाङो बुंनो थाङोब्ला जिहेथु सलबाथाखौहाय जोङो गुबैयैनो जिहेथु थारबो होननानै बुंनो हाया नंखायबो होननानै बुंनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि माखासे सलबाथानि गेजेरजों बेरखाङो जेरैबायदि ओ मोदाइ मोदाइजोनि बाथ्रा बेरखाङो जेरैबादि मोदाइ दावदाइनि माखासे ओ बि बिदिनो जादु बेफोरबायदि ओ महर सोलायनाय सुबुंनि महर सोलायनाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरा बेरखाङो। ओ बेफोरखौ नायोब्ला जोङो जिहेथु सलबाथाफोर खौ गुबैयै जिहेथु जोङो जोंनि गोसोआ जाहाथे खोनानानै रंजानाय मोनो बेव बानायदेरनाय जादोंबो होननानै जोङो बुंनो हागोन खोमा आरो जोङो जिहे जोंथ सलबाथाखौ नंखाय होननानै बुंनो हाया मानो होनना बुंनो हाया होनना बुङोब्ला जिहेथु जोंहा नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जिहेथु सलबाथिनि गेजेरजों गोबां बरनि गोदो गोदायनि माखासे सावगारिफोरा बेरखाङो जे जाय सावगारियाानो गुबै थार जिहेथु रायजो राजा थानाय बा जोंनि बरफ्रा जे आबादजों माबायदि सोमोन्दो थानाय बेफोरबायदि गासै थार खोथाफोरखौबो सलबाथानि गेजेरजों बेरखांनाय नुनो मोनो आरो बेनिखायनो जोंङो सलबा थाखौ जे नंखायबो होननानै बुंनो हाया आरो जोङो नोंथां होननानै बो जोङो बुंनो हाया अब्लाबो जे ओ जोंनि आबै आबौमोना जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनो बेफोरबायदि सल बाथाफोरखौ खोन्था होनानै जे जोंनि गोसोखौ जोबोरैनो गोजोन होबोदों आरो बिथांमोनानो जिहेथु फोथांनानै लाखिबोदों। लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला जिहेथु जों बेखौबो बुंनांगोन जे सलबाथानि गेजेरजों जोङो जिहेथु गोबां गियान सोलोंनानै लानो हायो।
औ
मानो होननानै बुङोब्ला सलबाथानि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो जिहेथु फोरमायनाय दङ। जे गाज्रि लामा गेजेरजों थाङोब्ला जिहेथु जोबनायालाय माबायदिहाय गावनि लामाया माबायदि गोथैहैयो बा जोङो जिथ मो जां लामाजों थाङोब्ला जिथु माबायदि जोंनि इउननि फिथाइआ जिहेथु माबायदि मोजां मोनहोयो। बा जोङो मोजाङै जिहेथु गावनि जिउखौ सुंथाहैनो हायो। जिहेतु बेफोरनि माखासे जे जिथु बाथ्राफोरखौबो फोरमायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो जोङो सल'बा थानि गेजेरजों जिहेथु जों गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो जिहेथु जोंनि सल'बाथा जिहेथु आथिखालनि बेलायावहाय जों बुंनो थाङोब्ला जिहेथु सल'बाथाया जोबोद बेसेन गोसा आनानै बुंनांगोन आरो जायखिनिखि जोङो सोरजिनो होननानै माने गोसोबायदियै जिहेथु सोरजिनो हाया आरो आथिखालाव जिथु हायाखै बुंनो थाङोब्ला जिहेथु आथि खालि जानाखि बिजाब फ्राय जानाखि लिरनाय खारनाय बेफोर गासैबो जे सल'बाथाफोरानो बुंनो थाङोब्ला गोद दोनिनोखा जि द गोदनो सोरजिजाखानाय माथ्र' बे खौहाय मा खालामदों जिहेथु लिरगिरि बिथांमोना माखासे लिरनाय महराव लिर नानै जिथु बिजाबाव थिखांना गालांदों जाहाथे ओ बेफोर जितु इयुन जोलैसिमहालागै जाहाथे गोथाङै दा सल'फोरा
नगौ नंगौ नंगौ ।
औ ।
दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो फोरमायनाय नङा होमबा? जेरै जों गोलाव समनिफ्राय लानानै गोलाव बिबुंथि लानानै जों बेफोरबायदिनो स'लनि बागै फोरमायनो हायो नाफ्राय दानि मुगाव जोङो फोरमायनो हायोदि दानि मुगायाव जोङो आथिखालनि मुगायाव जेनेबा गोबां फारागथि नुबोनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो गोदोनि दिनाव जोङो खुगाजों फोरमायनाय खुगाजों बुंनाय बेनो जोंहा मोनसे सलबाथा महरै मोनसे ओंखारोमोन जायखिजाया मोनसे खाहानि एबा जायखिजाया मोनसे स स'ल खोन्थानानैनो जोङो सलबाथा महर होन हाय नाथाय आथिखालाव बोथोरजों गोरोब नानै एबा बिगियारि मुं खुगाजों गोरोबफानानै जोंहा माखासे गोदोनि गोदायनि आबै आबौनि स'लनि स'लखौ लानानै जोंहा माखासे लिरनाय आदब बाहायनानै जोंहा माखासे खान्थिफोर बाहायनानै जोंहा माखासे स'लबाथनि नाम होनाय जाबाय। जेरैबायदि जोंहा स'लबथायाव फासनि लिर नाय सेकेडनि लिरनाय लास्टनि लिरनाय एबा एक्सप्लेन खालामनाय एबा कन्ट्राक्सन फोजोबनाय बेफोरबायदि माखासे खान्थि थि बाहायनानै जोंहा लिरनानै लिरनानै माखासे सलबाथानि महर होनाय जाबाय । जायनिखि जोंहा जेरै जेरैबायदि जोंहा बिजाब महरै गनायजानाय हिसाबै जोंहा बिजाबनि माखासे मासि सोमोन्दो लाखिनानै जोंहा बेफोरबायदि बाहायनानै सल मुं होनाय जाबाय आरो
औ नोंथां औ नगौ नोंथां औ दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय ।
जागोन दे नोंथां । दा नोंथाङा बेखनि थाइम बोखोनो होनायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
औ नोंथाङा ओं ओं ।